औ नोंथां औ खोनादों
औ मा खालामदों
ओ नै जिरायनानै दङ ओरैनो औ
ओ जाखांबाय
औ जानायालाय जाखांबायमोन
ओ नैआंबो ओरैनो दं जिरायनानै
मा ओंख्रि जाखो नोंथां मोनहालाय
माबासो अनलाजों दाउसोमोन दा दिनैनिया ओमफ्राय नोंथाङा फ्रिना एसे दायो
औ फ्रियालाय फ्रि आं
ओ दे होमबा जों सानैजों मोनसे से आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ दे खोन्थालाय आयदाखौ
माने दानि जुगावथ' मबाइल फन होनोब्ला बिराद गोहोम खो खोख्लैगासिनो बे माबाया मबाइल फना मबाइल फन नङाबानो जेबो जायाबा नोंथांनि बायदिब्ला माने मबाइल फना जोंनि बे माबायाव आबहायाव बे मोजां ना गाज्रि नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौ
औ बेखौथ' आं आं हानायमानि खोन्थानो नाजानोसै आं माबानिफ्राय ओ माने मबाइल फन बुङोबाथ' माने माखासे खामानियाव मोजां आरो माखासे खामानियावहाय गाज्रि माने जों जेनेबा मोजां खामानि होनोबा जोङो जेनेबा ओ जेरै लेखा फरायनाय बेफोराव बाहायनो हायो आजिखालिथ' गासिबो अनलाइन जाजोबो नालाय खामानिया बे लेखा फरायनायफोराव मा ओ मानि माबेनिबा एनसारफोर नागिरना मोनाबा जों मबाइलावनो नायगिरनो हायो आरो गोजान गोजान जायगाफ्राव थांबा ट्रेभेल खामनायफोरावहाय माने मेप नायनानैबाबो जों थांनो हायो लामा मोनथियाबाबो बेफोरबायदि गोबां मोजां मोजां दं आरो खामानिफोरा ओमफाय गारजि बा माने गेम गेलेनाय बांद्राय फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनो नायनाय बेफोरबायदियाव माने गाज्रि आरोना बेफोरो मबाइल फोरा
औ
बेफोर माने गावनि बाहायनायनि स याव थासिन आरो। जुदि गाव मोजाङैनो बाहायनो रोङोब्ला बियो मोजां जागोन आरो गाव बिदि गेम गेलेबाय थानाय सानफ्रामबो इउटुब फेसबुकावनो दिन थांनाय बिदिब्ला माने खहा जागोन आरो बे गावनि थाखायनो औ बेफोरखौनो आंनि बायदिबा बेफोरबायदि जेन आरो औ औ
माने जेनबा मबाइल फना एसेबांबो गाज्रि नङा एसेबांबो मोजां नङा माने। मोजां बाहायब मोजां गाज्रि बाहायबा गाज्रि आरो ना।
औ औ बेफोरबायदि औ।
दा जेनेबा दानि जुगाथ अनलाइन जुग जाबाय आरो सोर जेनबा इमारजेन्सियाव हरखाबै सोरखौबा मोननोबा नांगौबा माने जोङो मबाइल फननि गेजेरजों फन हरलायनानै बा कल हरनानै थाबैनो मोननो हायो। जेसेबांखि गोजानाव थाया जायो बिदि आरोना।
औ नंगौ। बेफोर माने
औ
मा होनदोंमोन नोंथाङ दे बुंग्रोरोलाय नोंथाङा।
आरो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो सोलोंथाइ लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो माने दानि जुगाव जोङो मबाइलजोंनो गोरोबनानै थानांगौ जायो आरो माने म मबाइल गैयाबा मबाइल फन गैयाबा जेबो जाया बायदि जालांबाय आरो दानि जुगाव।
औ औ नंगौ बे नंगौ।
उम न'खरफ्रोमबो मबाइल फन दाना थाखाजोबखायोआनो
ओं गासिबनावबो गंफा गंफा गंफाथ' थाखायोआनो मबाइला
औ
मबाइल गैयाबाबो जाया
औ
फरायनायावबो दानि जुगाव मबाइलफोरखौ माने नांगौआनो गैयाबानो माने जाया गिदिर लाइन फरायलांबा उम खलि ओ गिदिर गिदिर कलेजफोरा मा खालाम मानि ओ क्लासनि रुटिन बा एगजामफोरनि र थिन बेफोरखौ माने सेस अनलाइन खालाम जोब्बाय नालाय मबेलावसो नायनानै थांनांगौ जायो माने ओमफाय जायहा मबेल गैया माने आन्दायसिगोन इफोराव नायनो मोनला मबाइलावथ' आजिखालिथ' अनलाइनसो हरो नालाय अफलाइनथ' गैला नालाय बांसिन अनलाइन जाजोबबाय नालाय बेवहाय माने मबाइल गैयिफोरा एसे गोदाव सोराव जायो आरो मानिबा फिस होनाय मानिबा न थिस नायनाय बेफोरो माने सेस अनलाइन जाजोब्बाय गाबाव गाबाव कलेस बेबसाइटफोराव हगारजोबो दा बेफोरखौ साननानै नायो ब्ला मबेलखौबो माने नांगौ
उम
ओमफाय आरो गुबुन फारसे थिं बे बाहायनायनि सायाव सोनार सिगोन आरो गावबा गाव बाहायनायनि सायाव जुदि गाव बे फोर दि फरायनायफोर बायदियाव बाहायोबा मबाइला ओरैबायदि हेफाजाब होयो माने मबेलाव नो माने मोन खाजुबो मोने गासिबो एन्सारफो खौ लेखाफोरखौबो बायलायनाङा माने दानि जुगाव इन्टारनेटावनो मबाइल दंबा इन्टारनेट आव सार्स खालामबानो गासिबखौबो मा नांगौ बेफोरखौ मोनजोबो आरो। ओ
औ नोंगौ। आरो जेन'बा गाज्रि मबाइलनि गाज्रि म मबाइल फनखौ गाज्रि हिसाबै लायोबा माने बुं बिदिनो गथ'फोरनो बांद्राय मबेल नायनो होनाय
औ औ
जेन'बा मबाइल नायबाय थाबाबो बिसोरो उनाव देहा फोराबो बिसिना फ्रात फ्रिद थानाय नङा आरो बिबायदि मेगनफोराबो गाज्रि जालांनो हागौ आरो सोरबा सोरबा म बेलावनो सानसे सानसे थानो नागिरो माने
औ नोंगौ
बिमा बिफायाबो एसे थाल लानांगौ आरो। नङाबा बेखौ नायै नायै बिनि एडिकसन जानानै मबेल मोना बिदिनो माबागोन ओ मेलेम खर' प्रब्लेम देहायारि फ्र ओ खहाबो जानो हागौ।
औ नोंगौ
बे बायदि आरो
दस समाजाव बांसिनो मानसिफोरा माने गावसिनि गथ'फोरखौ मबेल जोंनो दोनो होनजायो बिमाफोरा माने एथ' नाया माने मबाइल होबाय गथ'नो कारटुनफोर देखायबाय भिडिअफोर देखायबाय बिदि नो दोनबाय बिमाफोरा खामानि मावबाय थाबाय दा बेफोरो गाज्रि आरो माने उन्दैनिफ्रायनो मबाइल देखाय दावना दोननाया बिदिनो एडिक्टेड जालांसिगोन आरो लासै लासैनो अनलाइन गेम फोरावहाय माबा एदिक टेट जालांसिगोन आरो बाहेरफोराव गेलेला खारनाय बारनाय गैला बलफोर गेलेनो रोङि माने बिदिनो देहाया माने ओ गाज्रि जालांसि आरो मबाइल ल मबाइल नायबाय थानाय जासिगोन बेफोरनो आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरनिफ्रायनो मबाइला गारजिबो होननो हायो फोराव
ओ म-मबाइलखोथ' जेनेबा इस डाइरेक्टलि गारजि बुंनो हाया ओ माने बाहायनायनि सायाव सोनारो ना मा बुङो
औ औ बाहायनायनि सायाव सोनार
ओं ओ मोजां बाहायोबाथ' बिराद मोजां आरो जायफोरा बाहायनो रोङा एबा गारजि ओ माबानि सायाव बाहायबाय
ओं
बिसोरनि थाखाय गारजि लाइनाव थांगोन
ओं ओं नोंगौ
उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मबेल होनाय
ओं
औ नोंगौ नोंथां
माने गोबां मानसिफोरा बे मबेलफोरखौ माने बाहायनोनो रोङा माने मोजाङै
औ
माने सोरबा बिदिनो फरायनायफोरावबाबो माने फरायसाफोरा माने मबेलखौ लायोबा माने फरायनाय बिथिङाव सोरबा सोरबा बाहायनोनो नागिरा माने खालि गेम फोरल' गेलेनानै थानो नागिरो कलेजफोरनि मा नटिस हरदोंमोन मा हराखै बेफोरखौ सोरबा सोरबा मबाइल लायोबाबो नायनो रोङा माने बिसोर गावबा गावनि बाहायनायाव आरो सोरबा सोरबाथ' रोंनाया मालाय बेफोरजोंनो फरायो बिजाब बायलायनांगौ जाया मबाइलावनो मोन खाजोबो नालाय दा जोंनि समाज जाबो बिदिनो सोरबा सोरबा बांसिनानो बुं थांबा मबाइलखौ मानि सोरबा सोरबा बे गेमनि थाखाय बेफोरल' लायो माने गेम गेलेनो एसे दामि मबाइल लासिगोन फरायनायफ्राव बाहायला दा थिग बेफोरबायदियावनो गाज्रि जाहैयो आरो मोजांबाबो माने बाहायनो रोङियावनो औ
आरो जि मबाइल बाहायनाय आरो बे इन्टारनेट ओ बिनि माबा बा लानानै बे जाय जि एपसफोर बे सिङाव हाबनाय जेरै फेसबुक इन्सटा दा होनोब्ला इन्सटाग्राम बायदिसिना ना बेफोराव हाबना थाबाथ' मानसिया जेनेबा गोमानाय बायदि जानानै माने बाहेरायाव ओंखारनो रोङि बिदि जाना थायो आरो ना
ओं ओं बेयाव माने
जोंनि ओनसोलाव आंबो बिदि माखासे नुनाय नुबाय मानसिफोर मबाइलाव सानसे सानसे हाबनानै थायो न' सिंनिफ्राय ओंखार खारा आरो बिदियावनो देहाया देहाया गोबां खहा जायो बाहेरायाव ओंखारलिया न'आवनो सानसे सानसे थायो आरो
उम बिदियावनो मेगनफोरा बिदियावनो गाज्रि जि जालांसिगोन मबाइलखौ नायथाबबाय थानानै आजिखालि माने ओ गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोराव माने ससमा गाननांगौ गोनां जादों माने मबाइल बांसिन मेबेल नायनो थाबाय थासि इन्टारनेटाव बायदिसिना भिडिअ फटकफोर आगारबाय थागोन बेफोरदियावनो माने टाइम बारहोहरनानै माने बाहिफोराव थांला बेरायला एसेबो न' सिङावनो थाबाय थासै बिदि मबाइलखौ नायथाबबाय थासिगोन इयाव मेगना माने दुरबल जालांसिगोन इदिनो लासैैनो माने ससमा गाननांगौ गोनां बिदि जाहैयो माने औ
दे होमबालाय लोगो जों बे सावरायनायखौ बेसेबां दोन्थ'नोसै नामा
औ दे दे नोंथां
औ
दे